अ आदा अ अ अ दे आदा मा खालामदों दा
दोङो ओरैनो जिरायनानै
अ अ आदा होमबाङो माबा दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा
हामगोन हामगोन
ओ आ ओ ओ ओ दा दोरोङारि जा नाय होनबाथ' गोदो गोद थाय ओ गोबां माने हाग्रा बंग्रानि मैगं आरो मा होनो बेदरफोरखौ बुथुमनानै जायोमोन ना ओ नाहा मैहा थांनानै नाहा मैहा थांनानै बिदिनो बेदरफोरखौ बुथुमनानै जाफैयोमोन आरो खायफा खायफाथ' बेदर जायैखौथ' बुंनो थांला बिसोरो माने बि टेसखौबो माने टेसखौ मिन मिथिया जाहैबाय दा औ बुंनो थाङोब्ला माने ओ गोबां ओ बर'फोरा गोबां माने बिदिनो खारथिंनानै जायोमोन दानियाथ' माने मा होनगोन इखौ माने गोबां आदब बाहायनानै ओ मैगं थाइगं बिफां गायनायखौ नुनो मोनो ओ आरो दा आदानि आदामोननिथिंजाय मोबोर मा रोखोमै आबाद मावो मैगं थाइगंनि
जोंनि थिगानो बे जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय ओ टपिका जोबोमोन बि मोजां माने आवगायाव जोंनिया रां रुफानि माने आंखाल जायामोन बा गोनांथि जायामोन जे मिथिंगायावनो जोंनि बे जानाय लोंनायखौ जोङो जगार खालामनो हायोमोन बा बिदि एभेलेबेल दङमोन जोंहा जेथिं बिथिंनो थु दा जेहेथु गैला एसे अलसियाबो जाबाय जे गेल माने गोनो- होआ जोंखो जे माबाबाय थगायनाय बायदि जायो बे बिदियाव जो- जोंहा दा खस्थ'आ बांदो आरोखि बेनो जेरजों ओ जोंनियाबो बांसिन बायोना नो जानायाव दिपेन्ड जायो गामिनिफ्राय हाय
औ औ
जों जायो एसे एनै सोराबा सोरहाबा बानाय खिन्थु साफिसिन्ट नङा आरो बियो माने माने इनि फारसे इम्परटेन्स होआ आरो गोनांथि इमान होआ आरोखि फालौ फालौफोरखो माने बानलुफोरखो ओरैनो माबायो। ओमफ्राय ओरैनो खहसाव जानायफोरखौ बाहाय गायो आरो जेरै मैथ्रु आदि गरि बेफोरखौ गायबाय खिन्थु जेरै लाइ, लाफा बिदि एखदम जोथोन लानानै बेरा होनानै दा इनिफ्राय रां खामायनायनि थांखिजों बा बिदि कमारसियेल जोबोद जोबोद खम आरो खि ए बियो एसे एनै सोरहाबा सोरहाबा बानाय खिन्थु बिसोरबो लाब जायाबा लस जायोब्ला बिसोरबो आरो उनाव बन्द' खालामफिनो। माने कनसिसटेन माने पारसि बिरिनसा खम आरो नोंसिनिजा मा बायदि?
जोंनि जिं ज' माने जोबोद खम खालामो बायनानैनो बांसिन जायो बिनि बिनि जाहोनावनो देहायारि गोबां माने एफेक्ट जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेराम आजार गोबां जायो दाना बायना जानाया गोदोथ' बेबायदि बेराम आजारा खम होननानै आबै आबौमोना बुंलांदों मानो होनबा बिथां बिथांमोना ओ गोबां माने हाग्रानि हाग्रा बंग्रानि मैगंखौ बुथुमनानै जायोमोन थास'फोरखौनो थास'नि रोदाखौल'सो गारनाय जायो थास' बेदरखौ ला बेदरनि बेनिफाय लानानै हाराखौ लानानै बिलाइनिफ्राय लानानै आइथिंनिफ्राय लानानै बेदरफोरखौ गासैखौबो माने जाजोबोमोन माथ्र' बे हाराखौल'सो ओइ मा होनो रोदाखौल'सो जायामोन बिथांमोना दा खारदैखौनो बांसिन खारदैखौनो बांसिन बाहायोमोन आरो बिथांमोना ओ जायनि जाहोनाव माने गेस्टिक जायखौ गेस्टक होनो बे गेस्टिकखौ माने नुनोनो मोनखायामोन होनदों आरो दा ओ दा गोदोनिथ' माने दालिफोरखौ एसेबां बाहायामोन ना दालि मैगंफोरखौ दा माने अनला अनला ओंख्रिफोरखौनो बांसिन जायोमोन सबाय ओंख्रिफोरखौनो खारदै जायोमोन आरो बिथिंजाय औ बिथिंजाय खिफि बेन्दों मानिमुनि उम ओ मा होनो खांख्रिखला बेफो बेफोरखौनो माने बांसिन जायोमोन आरो दा आरो ओ माने ओ मा होनो गोदोथ' माने बायनायानो खममोन बायनानै जायामोन औ बायना जायामोन आरो उम खाबथिंनायखौनो बांसिन जायोमोन नालाय ओ जायनि जाहोनाव बिसोरो फैसायाबो एसे माने सेफ जालाङोमोन ओ माने आंखाल गैयामोन आरो औ गोबां मा जायनि ओ माने बाथ्रायाव दङ जे बाथ्रायाव दङ माने माने गोबां ओ नानि नानि नानि फुख्रि बेदरनि आलि ओ बेसे जानो एम्बौ खुगा बेफोरबायदिमोन नामा
उम उम नोंथां जोंनि कालसार हिसाबै कालसार हिसाबै थानाय खायनोथ' बेखौ जों बाहायदों गोदोनि बे माबाजोंनो बे फेस्लकजोंनो बेखिनि सेन्टेन्सजोंनो जोङो गोदो दोरोङारि बा गोदोनि जोंनि बर' समाजनि हारिमुखौ थारमाने नोजोर हमनो बा हमदांहरनो हायो बेफोर माबाजों बाथ्रा फाव बा बाथ्रा फान्दायफोरजों दा बे बिथिङाव दाबो दाबो जागोन जोंनिया जौगागोन खिन्थु मा जानांगोन आवगायनि बादि बे जानो थाखायल' गायनाय बेहाय थानाय थानो नाङा आरो दा जुदि एसे ओ रांखान्थियारि माने आरो जिनाय टाइबर थाङोब्ला दाबो बेफोर फैगोन खिन्थु बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो सरकाराबो गोबां राहा लादो बेनि सायाव होनबा जोंनि दिनो फरायसा हान्जाफोराबो बेफोरखौ माजे माजे बुंखाङो बाथ्राखो खिन्थु एसे वार्कशप वाइस जाव लाङोब्ला बांसिन बिदिनो खामानि जेरै मास्रुम बानायनायनि ट्रेनिंयाथ सोलिगासिनो दिनो सोलिबाय थायो मैखुन बानायनाया बेफोरखौ सोलोंनानै महिला गथफोरा एसे एनै खालामो खिनथु इसोरो माने रां खामायनाय बि लाब लसखो हिसाब खामनानै उनाव इसोर बन्द खालामहैयो आरो जाया माथो बारा माथो ओरै जायो सारि जायो होननानै बिसोरो उनाव बन्द खालामामनायखौ नुदो आरोखि एसे जोङो एसे नाजाथाबाय थायो बा इन फिउचार मोनसे मोजां माबा जाहैगोन आरो बहायनो खामानि मावनानै जानो गो सानैसो आरो लोगोसे बे लोगोसे बिदिनो आ जानायनिफ्राय दानाय लुनायाव थाङोबा उइभिं उइभिं सेन्टारबोथ' जोंहा दोङो जागा जागा। बिदिनो एसे मा होनना बुङो बेखौ जोंनि स्मल स्केल इन्डास्ट्रि मा न'खर सिल्प जायखौ जोङो बर'आव बे नखर नखर न'खर सिल्पुआ जोंनि माबाखौ जोंनि हारिखौ बा गासै गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ माने जोबोद मोजाङै मोनसे मा होदों हंखा होदो आरोखि से मा होनो जों फुंथानानै लाखिनायाव जोबोद माबोर फान्दारि दङ आरोखि बे जिनिसा दा बेखिनिया जों बेखौ लाखिबाय थानो हायोबा मोजां खिन्थु मोनसे खोथा गाज्रि गाज्रि मोननाङा माथ थार माने ओ‌ दानाय लुनाय आजिखालि सो आरो बे
गोसो होआ औ गोसो होआ औ दाना माने खम दामावनो मोनो ने औ औ माने खम समनि गेजेरावनो औ खम समनि गेजेरावनो माने औ मोज मोजां मोजां मेगनाव ना नाय नोजोर नांनाय माने गाब गोनां मोनो नालाय बिनि
उम ओम जा जानायाबो सिस्टाराव दानो रोङा
हा
जानि सिस्टाराबो दानो रोङा होनदो
ओहो जेबो नङा बेफोरो जेबो नङा मोनसे खामानियाव मोनसे खामानियाव बेस्थ' जाना थायो माने मोजां आरो औ औ नाजानां खौ नाजानाय था ब्ला माने जालाङो बेफोरो ओ ना माने आबादफोरखौ खम खम खालामो नालाय बे बिनिखायनो माने न'खर सुंथानायाव एसे प्रब्लेम जाहैयो माने बेनो आरो दा दोरोङारि जानाय होनोब्लाथ' अनला ओंख्रिखौ माबायदि बिदि बानायो बेखौथ' जों मिथिखायो गोबाङानो दा बेफोरखौबो खायसे खायसे मान फोरा जाया आरो खायसे खायसे जाया बेफोरखौ जानांगौ जेबो माने उसुबिदा थाया देहानि प्रब्लेम जाया औ आरो अ मा होनो जायखौ होनो माथि गालदा माथि गालदाफोरखौबो माने बेदरजो जायोब्ला गोबां गोथाव आरो नार्जिखौथ' मिथिखायो नार्जिया गोबां माने बर'जों ओं बर'फोरा जानाय ओंख्रि बियो अमा बेदरानो जा बआबा ओ सआबिन सयाबिनानो जा ओ बिफोरजों माने संनानै जायो आरो
ना ना उम नाफामखौ माबादि बानोनाय एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ हायो नाफामखौथ' गि गिबियावनो गिबियावनो माने न' माने फिसिनाय नायानो जा बा हाग्रानि मोननाय नायानो जा एसे फोरानदबनानै ओ फोरानदबनानै आरो ओहो औ फोरानदबनानै दोन लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव थास'खौ थास'खौ हाना लाबोबाय बारिनि बाबो हाग्रानिफ्रायबो औ एसे फोरानदबबाय फोराननानै आरो लाग्रोबाय आरो बिदिनो फोराननानै बिनि उनाव ना एसे रानदबनाय बेखौ ना रानदबनायखौ देग्रोना लानांगौ उवाल एबा दिं खिफोराव देग्रोना लानांगौ आरो गोथाव सिन जायो दानियाथ' मिसिंदो देयो। खिन्थु बेबायदि देग्रोना लानानै फास' बे रानफुनला जानायखौ एसे एसे होबो होनांगो आरो जाहाथे गोबां जायै बायदि माने थास'आ बुरजा जायोब्ला गोथाव जाया माने नाफामा। ओ नाफाम ओ माने जायखिजाया थास' गुफुरानो जा गोसोमानो जा औ औ बिखौ इसे इसे होनांगौ बि ना देखाना लानायाव एसे एसे होबाय थानानै गारसननानै बिनि उनाव एसे लाथा लाथा जाबासो माने एसे गोथाव जायो आरो।
आं दिनै मिथिबाय होनबा बाखि बाखि
जे नाफाम सोयो औ बिनि औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव एसे
बोसोरसे बोसोरसे जानो हायोना एसे एसे
औ इसे इसे जानो हायो जानो हायो गोथावसो जेसांनो गोबाव जालाङो एसांनि गोथावसिन जालाङो आरो
उम उ-उम
ओ औ दे ओमबा दिनैनि सावरायनांगौआ बिखिनियावनो फोजोबन्स जेरा
आ गोजोननाय थाबाय थेंक इउ
औ दे दे